औ औ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों खोनादों
खौ आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनि एसे समाय होनो हागोन ना
औ हागोन थारैनो
औ दा आं नोंथांनाव सोंनो थांदों जे जानाय लोंनायनि बागै जे नोंसोनि सोरनिथिंजाय माबायदि संना खावना जानाय लोंनाय जायो नोंथां आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन थारैनो ओ जोंनि ओनसोलावथ' बर' ओनसोलसो जाहैबाय नालाय
औ
ओ बर' गामिसो जाहैबाय नालाय जोंनि ओनसोलाव गोबाङैनो जों बायदि रोखोमाव ओ संनाय खावनानै जानायखौ जों नुनो मोनो
औ
संनाय खावनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा ओ थांनानै थानाय थांनायनि थासान्दि जोंनि जिउ खुंलांनाय राहायाव जानाया गोनांथार नङा होमबा जानानैसो जोंहा थांनानै थायो ओ बे रोखोमैनो जोंहा बायदि रोखोमै ओंखामजों लोगोसे ओंखामखौथ' जोंहा ओ गाव आबाद मावनानैनो न'आवनो मोननाय जायो बे थिग बे रोखोमैनो जोंहा ओंखाम माइरंनिफ्राय जोंहा संनानै ओंखाम महर मोनो नङा होमबा थिग बेबायदिनो ओंखामजों लोगोसे जोंहा बायदि रोखोमनि ओंख्रि अंला ओ संनानै जों जानाय नुनो मोनो नङा होमा बाथोन बायदिफोर
औ
थिग बेबायदिनो जोंहा ओ ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोंहा ओंख्रिनि बेलायाव गोबां रोखोम दालिनि अनगायै दालि बेनि अनगायै जोंहा जोंनि बर' ओनसोलाव जोंनि गामियावहाय गोबां रोखोमनि ओंख्रि मोननाय जेरैहाय अनला ओंख्रि नङा होमबा नोंथां अनला ओंख्रैआ जोंनि ओ बर' ओनसोलनिनो मोनसे मुं मिथिजानाय ओंख्रि नङा होमबा
औ
जेरैहाय अनला ओंख्रिनि अनगायैबो जोंहा दङ बायदि रोखोमनि खारदै ओंख्रि नङा होमबा ओ बेनि अन गायैबो जों नुनो हायो जोंनि ओनसोलावहाय साम' ओंख्रि ओ बायदि बायदि रोखोमनि ओंख्रि जों नुनो मोनो दा जोंहा अनला ओंख्रि होनोब्ला जोंहा अनला ओंख्रिखौहाय बायदि रोखोमै जोङो संनानै जानाय बेखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय ओ ओ अन गुन्दै देनानै बेखौ ना जोंबो जानाय ओ मानिखौ दाउजोंबो जानाय नुनो मोनो ओ बायदि रोखोमनि ओ मुला बायदिफोरजोंबो जोङो खारदै होनानै जानाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां अनला ओंख्रिखौ औ औ थिग बेबादिनो जोंहा ओ साम' ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोंहा स साम' ओंख्रिखौ ओ गुबैयै सबायजोंनो जानायखौ जों बांसिन नुनो मोनो नङा होमबा साम ओंख्रिखौ ओ सबायजों साम' जायखौ बुङो जोङो थिग बे रोखोमैनो जों हा खारदै ओंख्रि होननानै सबायजों साम' संनाय जायो नङा होमबा थिग बे रोखोमैनो जोंहा गुबुन गुबुन आलादा आलादा होननानैबो जों साम'जों जानायखौ जों नुनो मोनो दा खारदै ओंख्रि होननानै बुङोब्ला खारदै ओंख्रिनि बेलायाव जोंहा हाग्रानिफ्राय मोननाय जा ओ मैगं थाइगं जेरैहाय जोङो गोथां मैगं थाइगं खाबथिंनानै जेरै जारि ओ जारि मैगं ओ बायदि रोखोमनि मानजाया मैगंफोर थुन थुनि नङा होमबा नोंथां औ बैफोरखौहाय जोंहा हाग्रानिफ्राय खाबथिंना लाबोनानै जोंहा जा नाफोरजों जानाय जायो ना गोरान ना गोथांफोरजों जोंहा जानायखौ नुनो मोनो दा ना गोरान नाफोरखौबो जोंहा गोथांखौ जोंनि बर' आइजोफोरा गुरनो थाङो जाम्फै एबा हाखरफोरावहाय फुख्रिफोराव एबा फोथारफोराव जेखाइजों गुरना लाबोनानै जोंहा न'आव खारदै ओंख्रि सं संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
थिग बेबायदिनो जोंहा गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं दङ जेरैहाय ओ जोंहा औव औवा मैवाइ नङा होमबा बेखौबो जों मखफानो हायो नङा होमबा ओंख्रियावहाय
औ
थिग बेबायाददिनो अनला ओंख्रिजोंबो औवा मैवाखौ होफानानै जानायखौ जों नुनो मोनो थिग बायदि बायदि रोखोमै जेरै औवा मेवाइखौ ओ हानानै फिसा फिसा हानानै जों हा जानायखौ जों नुनो मोनो बेजों लोगोसे जोंहा आसार बानायनानैबो जानायखौ एबा थिनानै जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा औवा मेवाइखौ थिग बे रोखोमै जोंहा मख'बावनो हायो जोंनि थास बिबार नङा होमबा नोंथां अ औ औ थास' बिबारखौबो जोङो खानानै लाबोनानै ओ बायदि रोखोमै एबा थावजों एबा खार दै होनानै जोङो संनानै जानायखौ नुनो मोनो थास बिबार होनोब्ला जोंहा बायदि रोखोमनि बेदर जेरैहाय अमा बेदर एबा ना ब्रयलार बेदर बायदि बायदि रोखोमनि बेदरजों जोंहा संनानै जानो हायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
थिग बेबादिनो जोंहा थासनि बेलायावनो बुङोब्ला जोंहा थासनि मोनसेबो बाहागोखौनो जों गार जाया नङा होमबा गासै बाहागोखौनो जों जायो जेरै हाय आथिंनिफ्राय लानानै बिबारनिफ्राय लानानै बिथराइनिफ्राय लानानै देन्थानिफ्राय फ्राय लानानै गासै बाहागोखौनो जोङो थासनि बाहागोखौ जाजोबनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय जोङो नाफाम नाफामावबो जोङो थास बिलाइखौ होनानै एबा ना गोरानजों नाजों उनफानानै जोङो नाफाम बानायना दोननाय खान्थिखौ नुनो मोनो नङा होमबा थिग बेबारदिनो बायदि सिना रोखोमनि जेरैहाय खांख्राइ ना गांजेमा एंखावरि बायदिफोरखौ खौबो जोङो हमना लाबोनानै मैथाफोरजों जोंहा ओंख्रि महरै संनानै जानाय यखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा मैथा गोरलैफोरजों औ औ थिग बेबायदिनो बायदि बायदि रोखोमै जोंहा ओ जानाय लोंनाय नुनो मोनो दा जानाय लोंनायनि बेलायाव आङो जोबथारनायाव मोनसे बुंबावनो सानदों जेरैहाय जोंहा जौ नङा होमबा? जौखौबो जोंहा जोंनि ओनसोलावहाय संनानै खावनाय खौ जों नुनो मोनो थिग बेबादिनो जौआबो जोंनिनो मोनसे बर' ओनसोलाव नुजाखानाय नङा होमबा नुनो मोनो जोङो जौखौ संनाय आदब खान्थि थिग बेबायदिनो जोंहा संनानै ओ लोंनायखौ जों नुनो मोनो दा नोंथाङाबो ओ माबादिहाय संनाय खावनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन जोंनिथिंजाय जोंनि इफोरबायदिनो जे नों नोंथाङा एसे आगोलावनो होनलांखाबाय जे माबायदि बानायो जे जोंनिथिंजायबो बिब्दियानो जे अनलानि बाहागोआव होननो
औ औ औ
जोंथिंजाय अनलाखौहाय फार्स्टावनो सुनानै बेखौ दै सर'नायखौ सर'थो होननानै मोजाङै मोजां जायगायाव दोनो मोजाङै आरो बियो दौ दै सर'खांबा बेखौ मिसिं बा उलाराव बा सोरबाया थफसियाव बेफोरबायदि मोजाङै देनानै लायो। बिनि उनाव बेखौहाय मा होनो सारायाव जेब्ला दै खो होयो सारायाव जेब्ला दै गुदुं जायो अब्ला बेयाव अनखौहाय होना होयो जेब्ला दैया ग्लब ग्लब गोदौवो अब्ला बिनि उनाव खारै बा सदाखौ होयो सोरबाया खारै गैयाबा सदाखौबो होयो। जे खारैखौ जों मानिफ्राय मोनो मिथिखायो जे खारैखौहाय जोङो थालिर थालिर मादानिफ्राय मोनो ओमफाय मुदुफुल बिफांनिफ्रायबो मोनो जों खारैखौहाय जे बेफोरबायदिनो संनाय जायो जे दाउफोरजों संबा अनलाखौहाय फास्टाव दाउ खौ एवफ्रामना लायो। बिनि उनावहाय जेब्ला अनलाखौहाय होखांगोन अब्ला बिनि उनावहाय अनलाखौ एसे एरना होगोन जे जाहाथे बे अनलाया गथा खाया। बिनि उनावहाय बेदरखौ होना होयो बिब्दिनो बेखौ अनलाखौहाय रिसि दै राननायखौहाय नेगोन जेब्ला बियो ग था जागोन अब्लाहाय बेवहाय मा होनो दुन्दिया गंगार दुन्दियाखौ जों होना होनाय नुनो मोनो। जे मोदोमनायनि होननानै जे बिनि उनावहाय अनलाखौहाय जेब्ला मोनो अब्ला बेखौ खाङो जेरैहाय दा गुबुन गुबुन गुबुन मैगं दं जेरैहाय थालिर फस्ला थालिर फस्लाखौबो जों नुनो मोनो जे आलुफोरजों एवना जानाय बा थालिर मैखुमखौबो नुयो जों एवनानै जानाय बा थालिर फिथाइखौबो नुयो। संनानै एवनानै जानाय फाजा खालामनानै बेफोरबायदि जे थास' बिसुंखोबो नुयो जे सोरबाया गोसोम जानाय बे थास'बारखौबो संनानै जानाय सोरबाया अमादो सोरबाया दाउदो बेदरखौबोहाय सोरबाया खारै जानाय नाजों बेफोरबायदि नुनो मोनो। बायदि बायदि मैगं दङो जेरैहाय नेरसोनजों सोरबाया साम'बो जायो संनानैहाय बेफोरबायदि गुबुन गुबुन मैगंफोरजोंहाय संनानै जायो जेरै गय बिबारजोंबो जायो सोरबायााहाय। ओमफाय नाखो गय बिबार गोरलैदोंहाय बेफोरबायदि गोबां नुनो मोनो आरो जों गामि ओनसोलाव बेफोरबायदि मैगं खााबथिंना जानाय आरो बायदि बायदि मैगं दंबावो जेरैहाय अ दिंखिया, मान्दिया बेफोरबायदि मान मुनि सि
औ औ
सिफुं आरो दुनुनसि ओइ मा होनो बियो थुलुंफुर थुलुंफुर होननाया बेखौहाय नुनो मोनो खााबथिंना जों गामियारि ओनसोलनि आबाद मानसिफोरा बेफोरबायदि खाबथिंनानैनो जायो आरो जोंनि बिथिंजायो बेफोर बेनो आरो। आंनि फोरमायनाया एसेमोन आरो।
सैथो नोंथांनि बुंलांनाय बादिनो जोंहा गोबां ओ जानाय लोंनायखौ नुनो मोनो। ओ जेरैहाय आरोबाव नुबावो नारजि नङा होमबा जाय खौ जोङो ओ ना जि होननानै बुङो नारजि गोरान जायखौ फाथो फाथोनिफ्राय जों मोननाय जायो नङा होमबा? फाथोखौ जोङो न'आवनो गायनानै जोङो जा बेखौ फोखांनानै एबा खाखांनानै जोंहा गोरान महर खालामनाय जायो बेखौनो जोंहा फोराननानै गोदान खालामनायनि उनाव बेखौनो नारजि होननानै मिथिनाय जायो नङा होमबा दा जोंहा फाथोखौहाय गोथाङैबो जानो हायो एवनानै बेनि उनावहाय जा गोरान खामखांनायनि उनाव जोङो बेखौ अमा एबा बायदि ना गोरानफोरजोंहाय संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा जों जोंनि ओनसोल एबा गामिफोरावहाय दा जोंहा संनाय जानायनि बेलायाव नारजि आरो अनला ओंख्रि बे मोन ओंख्रिखौ जोंहा जोंनि बर' समाजावहाय गोबां गोनांथार होननानै जों सानो नङा होमबा जेरैहाय जोंनि गोथार जुलि एबा बायदिसिना खर्मव जोंहा खैना गोदाना हाथा खुरनाय जायखौ बुङो नङा होमबा जोङो
औ
थिग बेबादि बेवहाय जोंहा खैना गोदानखौ अनला ओंख्रिजों दाउ ओंख्रि संनो होनायखौ जों नुनो मोन बोनो नङा होमबा नोंथां औ औ थिग बेबायदिनो जोंहा बायदि ओंख्रिखौ जोंनि हारिमुवारि समाजावहाय बर' समाजाव बायदि बाहायनाय नुनो मोनो थिग बेबायदिनो होनारदि आरो अमाखौ होनोब्लाबो जोंहा जा जोंनि मानसि सुबुं थैनाय रुंसारि जालांनाय बेवहायबो बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां नारजि ओंख्रिखौ औ औ जायखौ दाहा खालि दाहानि सानखालि जोङो बाहायनायखौ संनायखौ नुनो मोनो दा अमा बेदरनि बेलायावबो जोंहा अमा ओंख्रि फाजानि बेलायावबो जोंहा जोंहा अमाखौहाय जोंनि बर' समाजाव नांथारगौ गोनां खाजा होननानै जों सानना लानाय जायो नङा होमबा ना अमाखौ
औ औ
थिग बेबादिनो जोंहा बायदि रोखोमनि जानाय लोंनायखौ जों मख'बावनो हायो जेरैहाय जों न'आवनो गायनानै जों न'आवनो फोनानै बायदि रोखोमनि लाइ ला फा फालें बायदिफोरखौ जोङो खारदै ओंख्रि महरैबो जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंदां थों बेजोंनो लोगोसे जोंहा नुनो मोनबावो संनाय जानायावथ' जोंहा थाव गुबैनि गोनांथि जाना फैयो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बेखौ जोंहा न'आवनो आबाद मावनानै जायखौ जों बुङो बेसर नङा होमबा नोंथां जा बेसरनिफ्राय जोंहा न'आवनो फोनानै बेसरखौ जा फिथाइ मोनो बेखौहाय जोंहा नानानै थाव गुबै महर मोननाय जायो नङा होनबा बै थावजोंनो जोंहा बायदि रोखोमनि ओंख्रि एबा भाजिफोर संनानै जानो हायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
समोमैनो बायदि बायदि आदब खायदाजों संना खावनानै जानायखौ जों नुनो मोनो जोंनि गामि गफायाव बेनो नोंथां जोंहा समाबो जानानानै फैबाय नङा होनबा औ औ